हेल' खोनादोंना
खोनादोंना नोंथांङा
औ खोनादों
औ जोबोद मोजां दा मा खालामनानै दङ नोंथाङा
अ जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दङ
अ जोबोद मोजां मा ओंख्रि जाखो नोंथाङालाय
ओ आलु ओमफ्राय ना थालिर मैखुन ओं औ खोनादों
औ औ औ खोनाबाय दे
अ ओ आलु ओमफ्राय थालिरनि मैखुन ओमफ्राय ना दालि
जोबोद मोजां
औ नोंथांङाबो जाखांबाय ना
औ जाखांबाय आंबो
अ मा ओख्रि जाखो
आंनियाबो बिदिनो ओ बारियाव नागिरनानै मोननाय थास' आइथिं थास' आइथिं आरो ना गोरान होदोंमोन आरो मोनसे सबाय बिमा फाजा बेनोमोन दिनैनि सानजौफुनि जानाय ओंख्रिया जोंहा
औ थास' आथिङाथ' जोबोद गोथाव जायो
नंगौ नोंथाङाबो जानो मोजां मोनो नामा
औ जोबोद मोजां मोनो आङो
औ मानो होनब्ला बिसोरो उइदाउट केमिकेल मैगंखौ होनब्लाबो जों बांद्राय बुंनाय जानाय नङा बेहाय जोङो नेचारेलि देरनाय ओंखारनाय बेखौ खानानै मोनो नालाय
ह
अब्ला जों आयदायाव थाङि ना
औ थांजासिगोन
औ मारै होनदोंमोन नोंथाङा अननानै सोंथिखौ खालामनो हागोन दे
मा सोंदोंमोन नोंथाङा
ए टपिकनि आयदाखौ होनदों जोंनि दोरोङारि दामजु दोरोङारि दामजु आयजो आयजें आलाफोरा मा मा अब्ला जों बेखौ सावरायनो ना नोंथां
औ जागोन बेखौनो सावराय जागोन
औ औ नोंथाङा माब्लाबा खाखु दामबाय ना दामथ'वाखै
ओहो दामफेरासै
आ
सिफुंखौ सिफुंखौ थ्रायनायखां होमबाय
नंगौ सेरजाखौलाय
सेरजाखौ औहो दामफेराखै
दामफेराखैना अब्ला नोंथाङा औ जायो दामजु सिफुं बेखौ दामबाय आं बेनिफ्रायनो जागायनोसै नङा होनबा औ दा नोंथाङा सिफुंखौ मानिफ्राय बानायो बेखौ फारि फारि खोन्थानो हागोन दे
सिफुंखौ औवा गुबैनिफ्राय बानायनाय जायो आ सिफुङा मोननै रोखोमनि
फोरमायनो हागोन नामा
आ सिफुं सिफुंङा मोननै रोखोमनि मोननाय जायो मोनसेया
औ
मोनसेया गोलाव आरो मोनसेया गुसुं माने खानदा आरो
खानदा बे गोलाव गोलावजों ओ मा देंखोखौ ओ दामनाय जायो आरो गुसुंजों माबा गुबुन देंखो दामनाय जायो नामा गोलाव गुसुंनि फाराग थानाय हिसाबै आं नोंथांनाव नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों
आङो बेखौथ' माने बबे समावहाय दामनाय जायो माने दामनाय जायोखौ आं बारा मोजां मिथिया हेल' औ खोनादों
औ औ
माने आं बेखौल' मिथियो जे माने सिफुं खानदा ओ लावखारफोरा दावखारफोरा बांसिन दामोमोन
औ
आरो ओमफ्राय सिफुं गोलावआव माने गुदुङा गरंबा थायो ओमफ्राय ओमफ्राय बे सिफुं गोलावखौ माने हारियारि
ओ सिफुं जे सोलोंदोंमोन दा सारि गा मा पा बेफोरखौ सोलोंनो मोनदोंमोन ना
औ एसे मोनदोंमोन नाथाय सिफुं सिफुं दामनाय सोलोंनाया जोबोर गोब्राब आंनि बायदिबा सिगाङावथ' हां लाबोनांगौआनो जोबोद गोब्राब
नंगौ
नोंथाङा दामफेरबायना
आङो सिफुंखौ ओरैनो मा होनो बिदिखौ ट्रायल होननाय बायदि बुंनांगोन आङो सोलोंङाखै ओरैनो सिफुंखौ नुनायखाय ज' ज' थानाय लोगोफोरजों ज' थानायाव माब्लाबा गुबुनफोरा मोजां सुनाय नुयोब्ला आंबो रोंगोन नामा होननानै सुनायदोंमोन आं मेथायखौनो सोलोंनो थाखाय सम होनो हायाखै आरो दा बेनिखायनो आङो सिफुंखौ सुनो रोङा
आंनावबो सिफुं सुनायनि रोंगौथि गैया आंबो गिबि गिबि सोलोंजेनदोंसोमोन ओमफ्राय सिफुं सुनांगौआ आंनि थाखाय जोबोद गोब्राब बिनि थाखाय आं माने सोलोंजोबनो हादिया
नंगौ ओ सिफुं सुनाया ओ जोंहाथ' दे बे सुनाया गाव गावनि पार्सनेल जाहैबाय दा जायफोर सोलोंदों बिथांमोनहानो रोंगोन नङा होमबा सिफुं सुनायखौबो बेखायनो आथिखालाव जोंनि बर'नि मोसानाय आरो खेराइ फोरबोआव ओ सि सिफुंनि गोबां बिहोमा दं नङा होमब्ला
औ
औ दा जोङो हमनानै ला बागुरुमबा मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय रोन
औ नंगौ
बागुरुम्बायावथ' ओ बागुरुम्बायाव जों एसे खुगानि ओ सोदेरनाय जायो खुगाजों जों सल' खननाय जायो उम बबेबा मेथाइखौ जोङो सिफुंजोंनो मोसाजोबनाय जायोमोन आं एक्जेक्टलि गोसोआव फैजोबासै जोंनि बर'नि मोसानायाव ओमफ्राय बागुरुम्बायावबो सिफुंजोंनो मोसायोमोन ना
औ बागुरुम्बायाव सिफुंखौबो सिफुं सिफुंखौनो बाहायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेलेक बेलेक दामजु खाम जथा बेफोर खौबो बाहायो सेरजाफोर
नंगौ दा बेनो गोनांथिया मानो होनबा आथिखालाव ओ बेफोरजोंबो जों मोनसे प्रफेसनेल जिउ दानो हायो मोनसे जोङो मिउजिसियान जानानै मिउजिक सोलोंनायनि गेजेरजों दा ओ आ आथिखालाव नोंथाङा सानो नामा बर'फोरनि गेजेराव ओ बेबायदि सोलोंथाइनि मावबादा खालामनानै गासै बर' लाइमोनफोरखौ गामि आरो सहर गेजेरावखि थाया मानो बेैसोरबायदि सुबुङा सिफुं बर'नि सिफुं खाम जथा सेरजा बेफोरखौ सोलोंनो गोनां नों गोनां सानोना साना
औ सानो मानोना बियो दोरोङारि सिनाय मानोना बियो जोंनि दोरोङारिखौ सिनाय थि होयो बिनि थाखायनो जों माने जेरावखि थायाथों मानो जों गावनि दोरोङारिखौ लाखिनाया जोंनि थाखाय मावनांगौ मोनसे जोबोद गोनांथार हाबा आं होननानै सानो
दा जुदि ओ माबायोब्ला नोंनि नुनायाव बेबायदि सोलों नाथाय गायसननाया माबायदि जानांगोन माने बयबो सोलोंनो गोसो जानाय बा मोनसे बयबो गामिनिफ्राय थांनानै सहैनाय जायगा मोनसे सेन्टार नांगोन नङा होमबा बयनिबो ओ नोंथाङा बेखौ मा सा माबायदि जायगायाव जानांगौ आरो सोरबायदि ओ फोरोंगिरिखौ नांगौ बेफोरबायदिखौ नोंथाङा मा सानो अननानै एसे फोरमायनो होलाय
ओ जाय बायदिया माने दामनाय दामनायाव रोंखा रोखा बैफोरबायदि माने बिथांमोनहा ओ जायगा जायगा थांनानै इयुननि फैगौ माखासेफोरनो थाखाय बेखौ सोलोंनानै होलांनो हायोबा गावनि हारियानो जौगागोन आरो जेसेबांनो बे खौ सोलोंनानै लागोन जों गावनि हारिखौनो सिनाय
नोंगौ दाख्लै बावासो जोङो ओ दाख्लै बावैसो जों ओ दाख्लै ओ गुवाहाटियाव बागुरुम्बा दोहौ मोनसे ओ जि रोजा ओ हौवा हिन्जाव जयैनो सेंग्रा सिख्ला जयैनो ओ मोनसे बुहुमनि मादावनो बुहुमावनो सिनायथि होनो थाखाय सिनायथि होनो हादों दा नोंथाङा बेखौ माबायदि गावखौनो फिल प्राउद खालामो बेखौ अननानै एसे खोनन्थानो हागोन बेहाय माबायद दि ओ हाबा जादों बे ओ हाबा माने बिनि इनिसियेटिभ लानाया नोंथाङा माबायदि जानांगौमोन बा माबायदि जादों मोजां जादों ना गाज्रि जादों
निथा खायबा मोजाङानो जादों
औ
जोबोद मोजां मानो होनोब्ला जोङो ओ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो दामजु दामनाय गेलेनायाव जोबोद आखा फाखा बुंनांगोन मानो होनोब्ला जोङो माखासे खुगा सल' मोनो जेरै सेरजानि खेथ्र'आव सान्दो बावदियाया गावनि ओ गावनि नाजानायजों आरो गावनि गावनि रोंगौथिजों खैना सान्थि दै दैसाया जेब्ला ओ दै खालाय सान्थि ओ दै खालाय ओंखाम खालाय गारनायनि जाउनाव दैया रान लांदोंमोन नोंथाङा खोनाबाय जानांगौ बे सल'खौ
औ औ
औ दा ओ बे सान्दो बावदाया बिदि रानलांनाय दैखौनो सेरजानि ओ देंखो हुनानै ग ग ग गि लिं ग' देंखो हुनानै फिन ओ दैखौ बोहैबोनो बोहैबो बोहै बोहैबोफिननो हादों आरो दा बे मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद ओ जारिमिनारि मोनसे गोग्गाथाव मानो होनब्ला बर' फोरा बै समनिफ्रायनो सिगां समनिफ्रायनो सैथो जुगनिफ्रायनो बेफोरबायदि आगजुखौ बाहायबोगासिनो दा बेनो जोंनि दानि इउदाबो बो बेफोरबायदि जोङो सोंनानै